थां खुलुमबाय। औ नोंथां गोजोन मोनाबिलि आं नों औ आङो दा ओरैनो जिरायना दं नों थाङालाय ।
आंबो जिरायनानै दङो ।
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों ।
औ बुंलाय नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो ।
औ अ बै दाउ दाउखौ माबोरैहाय फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ दाउ-दाउ फिनायनि बागै आ
औ दाउ फिनायनि बागै नों थाङा एसे फोरमायना होलाय ।
औ हागोन आङो माने जाखिनिखौ मिथिगो बेखिनिखौ फोरमायना होगोन आङो औ । जेनेबा दाउखो जोङो माने बि गिबियावनो बिदैनिफ्रायबो फिसिनाय जायो नङाबा माने दाउखो फिसा फिसाफोरखो लाना फैनानैबो फिनो हायो माने ।
औ नंगौ ।
जेनेबा बिदैखो फिनो थाखाय जोङो एस एसे जोथोन लानो गोनां जायो जेनेबा बिदैनिफ्राय दाउ फिसा गनांगोन नालाय। बे बिदै थोलाबग्रोनानै जोङो फार्स गिबियावनो अम मोनैसो मेस चिन थायो मेचिनफोरनि थ्रुयै जों माने मेचिननि जोहै माने दाउ फिसा खौ दिहुननाय जायो आरो दाउदैनिफ्राय औ ओमफ्राय बिदिनो दाउदैया जेनेबा दाउ फिसा जाखांबाथाय बेनि उनाव जों इसो इसोर खौ माने एसे न न बायदि बा एसे खथा बानायना होनाय जायो आरो गावसोरखो दुनो थाखाय औ औ बि बिदिनो जोङो ओमफाय आदार होनो गोनां जायो दै होनो गोनां जायो सम सम ।
औ बिसोरखौ मोजाङै नो जोथोन लानांगोन आरोना औ नंगौ ।
बेनि अनगायैबो जेनेबा जोङो फिसाखौ लाबखायोब्ला फिसाखौ लाबखायोबाबो बि बिदिनो जेनेबा फिसाफोरा एसे देरखानाय जायोब्ला माने बारा एसेबां खस्थ जानांगौ जाया आरो ।
औ ।
औ जुदि फिसाया एसे फिसा माने गोरलै-गोरलै जायोना अ ब्ला माने बांसिन जों जोथोन लानोगोनां जायो ।
औ नंगौ ।
ओमफाय बिसोरखो जोङो जेराव मेराव जेनेबा गिदिंलाबायबाय थानाय बायदि दोननो हाया माने । एक्सट्रायै जमा खथा मोनसे बानायना दोननो गोनां गैया उम आदारफोरखौ होनो हायो जोङो बायनानै बाबो दोननो हायो माइरंफोरबाबो जायोथद आरो बायतपपप
औ नंगौ आरो आदारखौहाय नोंथांनि बायदि अब्ला सानसेयाव खनबेसे होनांगौ जोङो
औ आदारखौथ' होजायो जेनेबा खेब्रै खेबथामफोरा होजायो आरो
औ नंगौ
होना दोनजायो जेनेबा गावसोर थानाय जायगायावनो बा गावसोर जानो बागो जासिगोन जायिया थासिगोन आरो बेफोरबायदि माने आदारखौ आदारखौ जो आदारखौजो दैखौजो माने खेबसेनो होना दोनजायो आरो
औ बिनिफ्राय बिसोरो जाबाय थायो आरोना औ
जेब्लासिम गावसोरनि उदैया बुङा अब्लासिम जाबाय थागोन ओमफ्राय जाय फोर माने एसे उदै बुंबाय बेसे जाया आरो
औ औ बेनिफ्राय नोंथांनि
औ बुंनाय
नोंथांनि बायदि नोंथाङा माबायदि दाउखौ जानानै मोजां मोनो जेरैहाय जेरैहाय गोदोर दाउ गोदोर थारखौ ना फिसाखौ ना इसे देरहांनायखौ?
औ आङो माने बांद्राय गोदोरखौबो जानानै मोजां मोना आ बांद्राय फिसाफोरखौबो जानो नो एसे बोरैबा मोनो
औ
गेजेरनिखो मोजां मोनो आरो
औ नंगौ एसे औ देरहांनाय आरो ना देरहांनाय गोरलैद्रायखौबो जानो
औ औ गाज्रि नाङो माने एसे देरहांनाय देरहांनायाव एसे बेदरफोरा मोजां जायो आरो
औ औ देहानि थाखाय आरो दाउ बेदरा देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो
दाउ बेदरा जबोर मोजां अब्ला नोंथां नोंथाङाथ' आंखौ दाउ फिनायनि बागै सोंबाय अमप्लाय अमफ्राय आङो नोंथांखौ द अमा फिनायनि बागै सोंनो सानदों आरो।
औ सोंजागोन नोंथां बिदिब्ला
फिनायनि बागै नोंथाङा बुंनो हागोनब्ला एसे फोरमायना हो
औ आं जाखिनिखौ मोनथिगौ आं नोंथांनो फोरमायना होगोन आरो
औ
औ अमा फिनाय होनना बुङोब्लाथ' अमाखौ जोङो ओग गोललैनिफायनोथ' जों फियो ना?
औ गोरलैनिफायनो फिनाय जायो औ औ औ माने औ माने जों अमाखौ बायनानै सोलाब ग्रोनाय जायो आ
औ बायनानै लाबग्रोयो लाबनानै उन्दैयावनो गोललैयावनोब बायनानै लाबोयो आरोना औ लाब बोनानैहाय जोङो बेखौ ओ मोजां जायगायाव दोननांगोन
औ
मोजां बेनि थाखाय जोङो अमा अमानि गन्द्रा बानायना होनांगोन
औ
जाहाथे बेयाव जेबो हाबनो हाया आरोना। मोजां बिनि थाखाय दोनना थानाय मोजां जायगा बानायना होनांगोन। आरो बेनो सम सम जोङो आदार होबाय थानांगोन। बे खो औ। बेनिथ थाग्राखो थाग्रा जायगाखौ ओ जेब्लायबो साबफा खालामबाय थानांगोन।
औ।
औ। बेनिफ्राय बिदि बिदिनो औ।
मा होनो अमानो जों मा आदार खौ होनाय जायो?
खौ होनाय जायो आ रोना बांसिन गुन्दैजोंहाय। औ गुन्दैजोंहाय जोङो थास' थास' बिफांफोरखौ ओमफ्राय रुनानै। थास' बिफां बा बायदिसिना औ मैगंनि मैगं फोरनि बिगुरफोरखौबो जोङो रुनानैहाय गुन्दैजों लगायनानै होनाय जायो आरोना।
औ
औ
माने जेनेबा अमायाबो गुन्दै गोजाबा जानो नागिरा ।
जानो नागिरा औ नोंगौ बेयावहाय जोङो औ। जोङो माबा माबि लगायनांगोन मैगं जेनेबा थास'फोर माबा बिदिनो आरोना। मैगं ओम बिगुरफोरखौबो माबानानै होजायो।
औ
बायनानै। संनानैहाय। औ
अब्ला नोंथाङा जे बुंबाय गुन्दै होनाय जायो होननानै
औ।
बे गुन्दैया माबेनिफ्राय जायो?
औ गुन्दैनि खोथा जों गुन्दैखौथ' जोङो माइ माइ सौनायनिफ्राय जोंङो मोनो माइनिफ्राय मोनो। माइ खौहाय सौनानै
औ
खौहाय जोंङो गुन्दै बानायनो हायो आरो
माने माइनि बिगुरानो गुन्दै जायो आरो ना औ
जाबाय
औ ओमफ्राय बेखौ जोङो गुन्दै हिसाबै बाहायनाय जायो जेनेबा अमानो आदार होनो थाखाय
औ नंगौ नोंथां बिदिनो मोजांङै आदार होबाय थानांगोन अमानो बिनिफ्राय बिदिनो ओ जोथोन लाबाय थानांगोन मोजाङै
औ
औ बेनिफ्राय बे बे अमायानो देरनानैहाय ओ फिसा जायो
औ
बिदिनो फिसा जायो आरो बेनि फिसाफोरखौहाय जोङो फान फानना नैहाय रां
औ रां मोननाय जायो एसे।
औ नंगौ बेहाय गोबां फिसा होयो
औ
औ
माने बुंनो थाङोब्ला माने जों अमाखौ केबोल गावनि थाखायल' फिसिनाय जाया आरो न'
औ नंगौ
राङारि जेनेबा नांगौथि थायो नालाय बेफोरनि थाखायबो फिसिनाय जायो आरो जानो थाखायबो फिसिनाय जायो औ अब्ला अमा फिसिनानैबो जों माने न'खर गंसेखौ सामलायनो हायो होनना नोंथाङा सानो नामा?
औ हायो जोङो अमा फिनानैबो हायो आरो ना नां ओ
हेल
जोंखौ खायसे राङारि माबाफोराव हेफाजाब होयो आर ना राङारि मा बुगोन नांगो जानायफोराव हेफाजाब होयो आरो
उम अब्ला नोंथांनि बादैब्ला अमा मासेया
औ
अमा मानसिया बेसेबांसो फिसा होयो
अमा मासेयाहाय बिदिनो आठथा नयथा फिसा होयो आरो
औ
औ
बेनिफ्राय बेफोरनि दाम जेनेबा जों बायनानै लाबोयोना अमा फिसाखौ
औ नंगौ
बायना लाबोनाय समाव बेसेबां बेसेबां दामानो थोयो
अमा फिसायाना अमा फिसायाहाय मासेयाव बिदिनो बेसेनाहाय सोलाय सोल जाबाय थायो आरो ना माबेबा समाव बा-बाङो आरो माबेबा समाव खम जायो बिदिनो जाबाय थायो। जों मालाबा जों मालाबा थाम रोजाया थाम रोजा जामो सोआव मोनो आरोना थाम रोजासो जायो मालाबा अमा फिसानि दामा ओ मालाबानि समाव नैरोजा बिदिनो ओ बारिलाय खमायलाय जाबाय थायो आरोना मालाबा बा रोजा जायो।
उम
औ
माने सम लाना सम बांनाय खमायनाय जाबाय थायो आरो जेनेबा दैज्लां बोथ बोथोरफोराव एसे फिसिनायफोरा खम जायो नालाय बेनि थाखाय बेसेना एसे जे
औ औ नंगौ
ओमफाय नोंथाङा अमा बेदरखौ जाना मोजां मोनो ना मोना?
औ आंथ' जोबोद मोजां मोनो बेयो आंनि सा सिन बेदर आरोना अमाया नोंथाङाबो मोज जां मोनोना जानानै?
औ आंबो जानानै मोजां मोनो अमा बेदरखौ अब्ला नों थां अ-अमा बेदरखौ जोङो मा मा मा बानायनानै जानो हायो?
जोङो बेखौहाय एवनानै जानो हा औ एवनानैहाय जानो हायो। आरो सावनानैबो जानो हायो ।
औ
औ
अब्ला नोंथांनि बायदि
बिदिनो मेगं मेगंबो सं मेगंबो बानायनानै मेगंबो सं संनानै जानो हायो आरो ना
औ
गोबां रोख खोमै जों जानो हायो
ब्ला सावना जानाया गोथावसिन जायो ना एवना जानाया बांसिन गोथाव जायो माने?
औ आंथ' बांसिन एवनानै जा एवनानै जानायखौ मोजां नाङो
औ
औ नोंथाङालाय?
औ आंबो एवना जानायखौ मोजां नाङो आरो साबसिन मोनो माने
औ नंगौ
जेनेबा जों अमाखौ एवनाबो जानो हायो ओमफाय बिदिनो फाजाफोर बानायना जानो हायो। सावउनाबो जानो हायो आरो नङाबा हांनाबो जानो हायो जेनेबा हा सावनायजो हांनायजो माने आलादा आलादा जायो आरोना
औ बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि जानो हायो आरो ना गोबां रोखोमनि बानायनानै
बेनि अनगायैबो माने सोरबा सोरबा माने खायसे आसारबो बानायना जायो आरो
औ नंगौ नोंथाङा आसार बानायनानै जाफेरबाय नामा?
फेरनो मोनाखै
औ नु नुयो आरोना नोंथां औ आंबो नुयो ना थाइ मोजाफेरा फाय दिनैसिम आसार बानायनायखौ बिदिब्ला नोंथां
औ
जोंनि समा जाबाय
औ समा जाबाय दे अ-अब्ला आसा खालामो नो थांखौ उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै ।
औ नोंथां दे बिदिब्ला ।